हेलौ
हेलौ नोंथां।
अ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों दे नोंथां।
अ माने नोंथां आं नोंथांनो नैबे समाव ओ फन खालामनायनि जि मोनसे जाहोन बे जाहोनानो जाहैबाय माने नोंथांजों आं नैबे समाव मोनसे आयदा लानानै ओ खोथा सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां नोंथाङा दा फ्रि दंना?
दंथ'योदा आं फ्रि नोंथां हाखागोन दे रायरायनो।
औ नोंथां। अ औ औ माने आं नोंथांजों सावरायनो नागिरनाय जि मोनसे आयदा बे आयदानो जाहैबाय गोग्गो देहा नोङा होमबा? गो देहानि बागै सावरायनो नागिरदों गोग्गो देहा एबा सावस्रि नोङा होमबा? दा जोङो गावनि देहाखौ गोग्गोयै लाखिनोब्ला जोङो माबादि थानांगोन माबायदि फिथाइ सामथाइ जानांगोन माबायदि आदारखौ जानांगोन नोङा होमबा? जोंनि देहानि आव फावा माबायदि जालांगोन लोगोसे जि मोनसेे जोंनि देहा बे देहाखौ जोङो गोग्गो लाखियिनि जाहोनाव माबायदि माबायदि बेराम जानो हायो नोङा होमबा? आरो बेफोर बेरामफोरखौ जोङो रैखा मोननो थाखाय बेफोर बेरामनिफ्राय बा बेफोर बेरामखौ जों होबथानो थाखाय जोङो माबायदि खालामनांगौ दा बेफोरनि बागै आं सावरायनो नागेरदों आरो नोंथां। आङो गिबियावनो आङो नैबे समाव ओ नोंथांखौनो आङो बुंनो खावलायग्रोबाय नोंथाङानो बुंग्रोदो एसे देहानि जोथोननि बागै। देहानि आव फावनि बागै एसे बुंनानै होजागोन नामा नोंथां?
औ। जोंनि देहा होनोब्लाथ' जोङो जोंनि सावस्रिखौ साखोन सिखोन लाखिनाय गिबियावनो।
औ।
गिबियावनो थाहैबाय जोंना जानाय लोंनाय। जानाय लोंनायखौबो जोङो बांद्राय जायोबाबो देहानि थाखाय ख'हा आरो।
थारैनो
ओमफ्राय बिनिनो जों जेब्लायबो जोंनि देहाफोरखौ साखोन सिखोन खालामना लाखिनाय।
औ।
माल बुस्थुफोरखौबो जेनेबा जानाय लोंनायफोरखौबो साब'धानै खोबना दोननाय। बिदिनो थाम्फै एओरि बायोबा जुदि बे थाम्फैया जुदि बिजानु बाथ' थायो नालाय थांफै न ओमफ्राय बेखौ जों जायोबा बेमार जायो बेफोरनि फ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो बेफोरखौबो जोथोनै दोननांगोन आरो खोबनानै
आरोैनो
ओमफ्राय आरो बिदिनो सोरबा जुदि बेमारि जानाय
दउ
बेफोरनि जानाय खालायफोरखौबो जानाङा आरो बि थोरसि बायदिसिना फोरखौबो एसट्रा दोननाय
औ।
नङाबा बेमार सदेरनो गोरलैयैनो हायो आरो मोजां मानसियाबो बेमारा गोग्लैयो आरो बेनिफ्राय जोंनो जुदि जों जोंनि देहाखौ जुदि मोजाङै लाखियाबा जुदि जानानैल' थाबाय थायोबा जोंनि देहायाव बायदिना सिना बेमार जानो हागौ आरो जेरै जोङो मा
औ।
गरम मोननाय आरो बिदिनो प्रेसार बायदि जानाय बिदिनो देहाया देरलांबा गिलिर जाबा नाथाय जोंनाव देहायाव बायदिसिना बेमार सोमजिनो हागौ आरो जेरै सुगार प्रेसार दानि आथिखालाव आरो आथिखालाव
औ हागोन।
जाब्बाय थानाय बेमारफोरानो जाहैबाय बिदिनो सुगार प्रेसार डाइबिटिस बेफोर जानो हागौ आरो न' सिङाव जुदि थाबाय थायोबा खेला सेला गेलेयाबा थाबायाबा खाराब्ला बैफोर बेमारा सुबुंनाव जानो हागौ आरो दानि जुग दानियाथ' जाहैबाय फिथाइ सामथायाइयाव गासैबो मैगं थाइगंआव मेडिसिन होनानैसो मावजोबो नालाय बिनि जाहोनावनो बै बेफोर बेमारा सुबुंुनाव थाब थाब जानो हमगासिनो दं आरो बेफोरनि थाखायनो सुगार प्रेसार डाइबेटिस आरो बायदि रोखोम हमनो हायि बेमारा जागासिनो दं आरो बेनिखायनो जोङो मा गावनि देहाखौ ला लाखिनो थाखाय मोजाङै लाखिनो थाखाय जोङो मा एक्सारसाइसनि गोनांथि दङ ओमफ्राय जानाय लोंनाया हिसाबनि जानांगोन आरो जोङो मेजेमनि मेजेम बुस्थुखौ जों खम जानांगोन फ्रायैनो बेफोरनि थाखायनो एकदम जोङो सांग्राङै जानांगोन आरो गावनि देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय आं बेखौ फोरमायबाय आंनिफ्राय नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो।
औ थारैनो नंगौ नोंथां नोंथाङानो माखासे खोथाखौ बुंखालांबाय बा जोंनि जि देहा बा जोंनि सावस्रि बेयो जुदि मोजाङै थानांगौब्ला जोंनि जि मोनसे देहानि आव-फाव बेखौबो जों मोजाङै लाखिनांगोन लोगोसे जे मोनसे जानाय आदार बे जानाय आदारफोरखौबो जोङो मा रोखोमै जायोब्ला बा मा आदारफोरखौ जायोब्ला जों भिटामिनफोरखौ मोनो बा जोंनि देहानि गोनां जानाय सुफुंसार मुवाफोरखौ मोनो बेफोर फिथाइ सामथायाइफोरखौ खौ जों नायनानै जानांगोन आरो नंगौ माने मोनसे बाथ्रा बुंनाय दं देहायानो माने बयनिख्रुइबो साबसिन धोन हो देहाया जुदि मोजां नङाब्ला सासे मानसिया मोजांङै रंजानो बाजानो हाया मोजांङै बेरायदिंनो हाया। माने बुंनो थांङोब्ला माने देहाया मोजां नोंङाब्लानो सासे मानसिनाव जेसेबां धोन सम्पतियानो थाया मानो बेयो माने खुसि जानो हाया नोंङा होमाबा नोंथां। आरो ओरैबायदि खायसे बेमार दंङ जायफोर बेरामफोरखौ